खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांनो आङो आबादनि बागै एसे फोरमायनो सानदोंमोन नोंथाङा फोरमाय खोनासंनो हागोन ना नोंथां?
हा हागोन नोंथां फोरमायलांदे।
औ। आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो गोदो समफोरखौ नायहरोब्ला जोंना बर' सुबुंफोरा हाग्रानि एबा अरनबारि दानस्रांनानै बैफोर जायगाफोर फोरावनो बर' सुबुं फोरा अरनबारिफोरखौ दानस्रांना अरजों सावस्रांना ओ आबाद मावनानै रायजो जाबोदोंमोन।
औ नंगौ नोंथां।
बर' सुबुंफोरा बै समाव आबाद मावनो थाखाय बिसोरो जे जेबो हासार बायदि मुलि बायदिखौ बाहायनो मोनाखैमोन।
औ नोंगौ नोंथां औ नोंगौ थारैनो।
ओ नाथाय जों दानि मुगा एबा दा सोलिबाय थानाय आबादफोरखौ गोबां रोखोमनि हासार मुलि बाहायनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंगौ नों
आबादनि सायाव जों बुंनो थाङोब्ला दा गिबियावनो जों माइ आ आबाद बेसर आबाद, जिंखा, पतल काक्रेल, आलु मैगंफो- मैगंफोरखौ बांसिनानो गायनाय नुनो मोनो।
औ नोंगौ नोंथां।
बुंनो थाङोब्ला जों माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो माबे मोनस से माइआ जोलैनो मोजां गायनो मोजां जायो बेखौ जोङो सायख'ना लाग्रो नांगोन।
उम नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव जोङो माइखौ जोलैनो थाखाय माइदलि दोन्नांगोन। एबा उनाव जों उनाव जोङो बोथोर मोनफैब्ला बेनि ओ दरसे हायाव दब्लायसे हायाव मोसौ एबा नांगोलजों हाल एवनानै हाखौ गुरै खालामना हो लाग्रोनांगोन
उम नोंगौ नों
जो-जोलैनो दोननाय माइ माइलिखौ बे गुरै हायाव ओ माइखौ गारना होनांगोन।
औ नोंगौ नोंथां।
फिन फिन उनाव जेब्ला माइखौ फोनानै माइआ बेगरनिफ्राय बिलाइ महर लायो एबा खोथिया महर लायो अब्ला जों बेखौ फुनानै गुबुन दाबसे जायगा-जायगायाव मोसौ नांगोल लानानै हाखौ गुरै खालामना बेवहाय दै सोनो दंग'निफ्राय बेयाव लारियै फुना लानाय खोथियाखौ गायनांगोन
नोंथां
बेनि उनाव फिन गोबाव दिन बारलाङोब्ला जेब्ला खोथियाखौ गायनो खोथिया गायनाया माइ फिथाइनि म हर लायो अब्ला बेखौ जों खाथि एबा खासि एबा सिखाजों हानानै ओ बिखौ मोसौजों ओ मारा नानांगोन
औ नोंगौ नोंतां
बेनि बेनि उनाव अब्ला बेबादिनो जों माइ आबादखौ मावनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
आरो जों जिंखा, पतल काक्रेल बेफोरखौ जों आबाद मावोब्ला सिगाङावनो जोङो ओ हालेवग्रोना लानांगोन
उम नंगौ नोंथां।
होओ मोसौजो एबा ट्रेक्टरजो हालेवग्रोना लानानै हाखौ गुरै खालामग्रोनानै जोङो ओ जोङो हाखो जावग्लेबावनांगोन। बेनि उनाव जोङो टिपखो नांगोन। एसे गोजौ टिपखोग्रोखांनायनि उनाव बेयाय जोङो गायनांगोन गायखांनायनि उनाव जोङो गायखांनायनि उनाव जोङो एसे बिफाङा बिलाइ महर लानानै बिजौ एसे ओंखारबा जोङो ओ बिहाय औवाजों जोङो बैसां खालामनानै दिरुं बानायनानै ओ दिरुं सोंनानै ओ लानां गोन आरो बेनि उनाव बेनि उनाव बिफाङा बिजौ ओंखारबा मानलानो थाखाय। जोङो ओ औवानि गस नङा एबा ओ दिरुं बोनांगोन। बेनि उनाव बिनि उनाव ओ जोङो बिबांखौ मानला होनांगोन।
औ
मानला खांनायनि उनाव ओ एसे गोजौ जाबा बिलाइफोरा रागबा। जोङो हाग्राखौ हाग्राखौ सनस्रांनानै हासार हासार होनांगौ
औ नंगौ नोंथां।
आरो बिलाइफोरखौ एम्फौ जायैनि मुलि एम्फौनि मुलि होना होनांगौ। बेनि उनाव बेनि उनाव फिथाइ थाइबा जोङो बेखौनो ओ खानानै जानो मोनो आरो।
नोंथां
आं मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथां नोंथाङाबो एसे मिथि मिथियोबा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां आबादनि बागै।
औ हागोन नोंथां। जों आबाद आबाद होनबाथाय जोंङो दानि जुगाव जोंङो आबादा बारा जाबांला आरो नोंथां।
गोदो गोदाय जोङो नायनो थां मोनब्ला आबादा गोदो गोदाय बांसिन जायोमोन आरो बेबायदिनो गाव गावनो। माने हासार गोदान हासार दान दानि जुगाव ओंखारनाय ओ गोबोरखि आसारखौ बांद्राय बाहायनि थाखाय जोंना बै हासारखौ बाहायनायनि थाखाय जोंना हाफोरा गाज्रि जालांबाय।
औ
बेफोर गाज्रि हाफोरा गाज्रि जानायनि थाखायनो बेफोर हासारखौ बाहायनायनि थाखाय जोङो दा आबादा बारा जानाय नुनो मोनला।
औ।
अदेबानि जों बुंनो थाङोमोनब्ला सिगां जोङो नुनो मोनोमोन गोबोरखि एबा मोसौनि खि बेफोरखौ जों बाहायनायाव गोबां माने जानाय नुनो मोनोमोन आरो आबादफोरखौ।
औ औ।
दा बुंनो थाङोब्ला जोंना मायानो बयनिख्रुइ माने बेखौनो बांसिन मानसि सुबुं माहारिया बांसिन मावो आरो माइ आ बादखौ।
औ औ।
दानि नों होननाय बायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनो थाङोब्लाथाय जों माबे मोन से माइआ मोजां जागोन बेखौ जोङो बासिग्रोनाय जायो नंगौ थारैनो।
औ।
जों बेखौ मा दैयाव सोमनानै माबे मोनसे माइया मोजां बेखौ दैयाव सोमनानै नाय दैयाव सोमनानै दोनो साननै एबा सानथामनि थाखाय।
औ औ नोंथां।
बेखौ जों माइज्लि बुङो आरो नोंथां नोंथाङा दानि होननाय बायदि।
औ।
बे माइलिखौ जोङो बोखांनानै एबा माइखौ बोखांनानै जोङो मोनसे गिसि जाय गायाव जोङो दोननाय जायो आरो नोंथां।
बे गिसि जायगायाव दोननानै जोङो
मा होनो मोनसे गिसि मुवा एबा दै सोबखांग्रा बेफोरबायदि जेरै फाथोनि बस्था थास' बिलाइ बेफोरजों जोङो खोबना दोननाय जायो।
औ।
बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेखौ जोङो आबादखौ जों मावनो थाङो अब्ला आह जोङो बै आबाद मावनाय एबा माइलिखौ एबा माइखौ जोङो माबे जायगायाव फोगोन एबा खोथिया फोगोन बेफोर जायगायाव जोङो हालेवनानै लायो।
औ।
हालेवखांनायनि उनाव जोङो दैयाव दै सोयो। दै सोखांनायनि उनाव जोङो बेनि उनाव जोङो खोथिया एबा माइखौ जोङो सारना होनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बे सारखां उनाव जेब्ला जोंना खोथियाया रोदोमबोयो एबा गोरलै गोरलै जाबोयो बेनि उनाव जोङो मोनसे दाउ दाउफोर दावसिन दावलाया जानो हायैनि माइखौ बे फोरबायदिनो जोङो मोनसे बेरा दुमना दोननाय जायो आरो नोंथां।
बेनि उनाव जोंना जेब्ला खोथिया खोथिया गोज गायजानाय जायो माइ गायजानाय जायो अब्ला बै माइ गायजानाय जायगा एबा फोथाराव जोंना दुब्लियाव बेफोराव जोंना दै सोना दोनग्रोखायो दै सोखांनायनि उनाव जोङो नांगोल टेक्टर बेफोर बायदिनो जोङो हालेवना लाग्रोनाय जायो नोंथां। जेब्ला हाया जोंना मोनो अब्ला जोङो माइखौ गायनो थियारि जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां
माइ गायखांनायनि उनाव जोङो माइ माइ गाखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो मानसि लेंनानै न'खराव एबा हाया बुरजा दंबाथाय जोङो न'खर न'खर बिदिनो मानसि एबा हाजिरा लानानै जों माइफोरखौ गायो एबा सावरि लानानै
औ औ
बेबायदिनो जोंना माइ आबादखौ बेबायदि मावनाय जायो आरो
दा आङो नुनो थांनायावथ' आबाद मावनाया दान दानि जुगाव
बारा जाबांला गोदो जिबायदि जायोमोन दानि जुगाव जोङो नुनो मोनसै आरो गोदो जों नायनो थाङोब्ला माइ आबादफोर बेसर आबादफोरा जोबोर ग्लोब ग्लोब जाबायमोन आरो
दा आं जा एसे मिथिगौ नोंथांनोथ' आं न मिथिनायखौ फोरमायबाय आंथ' बेनिफ्राय बारा मोनथिबांआ आबाद मावनायनि बागै जोंनाथ' दा समाबो जाबाय नोंथां
औ औ नोंथां
नोंथांजों आं नोंथांनि आं मोनथियखौबो मोनथिनानै आं जाय एसे फो फोरमायनो हाखो बेखौ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ आंबो नोंथांजो जा एसे मिथिगौ फोरमायना नोंथांनिफ्राय मिथियि खौ मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ दे होमबा जोंना समा जाबाय नोंथां
औ दे